औ
हेल'
खोमदोंना
औ खोनादों।
औ मा खालामगासिनो?
आङो नै जिरनानै दङ ओंखाम नेगासिनो दं माला मोनजागोन होननानै
ए ओंखाम संबाय ना जाबाय?
ओंखाम दासो संगासिनो जाथ'वाखै।
नोंथाङा फ्रि दङबा मोनसे आयदानि सायाव रायज्लाय जागौमोन नामा?
औ जागोन दे ओं सारि जागोन।
आइ ओमफ्राय आइ आयदाखौ जो गोदोनि आबाद मावनाय बा आरो दानि आबाद मावनायनि गेजेराव माने फाराग बा गोदोनि आबाद मावनाया माबायदिमोन दानि आबाद आबाद मावनाया माबायदि ओ सोलायबोखो बेफोरखौ बेफोरनि सायावनो सावरायनोसै नामा?
औ औ जागोन दे सावराय जागोन।
उम उम ओमफ्राय नोंथाङा मा मिथियो जेनेबा गोदोनि आबाद मावनायनि बागै एसे फोरमायनानै हो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन।
औ
जेनेब्ला गोदोनि आबाद होनोब्लाथ' बांसिन जेनेबा माइखौनो होनजायो नङा होमबा? औ बांसिन माइखौनो गायखायोमोन जिहेथु जेनेबा गोदोनि आबादाव बांसिन माने आबाद मावनायफ्राव माने जेरै रासायनारिक हासारफोर बाहायनाय गैयामोन।
औ
बेनिफ्राय आरो बै बांसिन गोदोहाय मा माइ होनो बेखौ जेनेबा बै बावा माइ बिदि गायोमोन आरो बांसिन
औ औ माइसालि माइ जोसा माइ बिदिबो गायसोयोमोन ना?
औ औ बेनिफ्राय जेनेबा गोदोनि समावथ' बांसिन आरो नांगोलजोंनो हालेवखायोमोन नङा होमबा?
औ
मोसौजों हालौवोमोन नाथाय दानि दिनावहाय ट्रेक्टर फैबाय।
औ औ
आरो गोदोहाय माने आबाद मावनायाव जेनेबा बांसिनै गामिनि मानसिफोर माने जमा जमा लोगो नांलायनानै माने दानि बायदि हाजिरा लालाया लासिनो गोदोहाय जमा जमायैनो बांसिन गायनानै आबाद मावनायखौ फोजोबनो हायोमोन आरो जेनेबां बांद्राय खरसा साफोर जायामोन।
औ औ सावरि बादालि जालायोमोन ना? न'खर न'खर
बयबो ज' ज' हेफाजाब होलायोमोन।
औ
औ ओमफ्राय आरो बिदिनो गोदोहायथ' बांसिन जेनेबा गोबोरखि हासारफोरजोंनो माइ गायोमोन जेनेबा दानि बायदि रासायनारिक हासार बेखौथ' होखायानोमोन नालाय
औ औ
ओमफ्राय आरो बिदिनो गोदोहाय मा होनो बै खासिया माइ बेफोरखौ गायोमोन आरो
औ औ
दा एसे साबसिन जायो जेनेबा माइया खासिया गायबा डाबल माने जेनेब्ला माने बोसोर जायैनि सिगांनो जेनेबा खोथियाखौ फोनानै दोनग्रोबाय बेनि उनावहाय जेब्ला खोथिया खोथिया देरबाय बिनि उनावहाय खेबसे बेखौ माने फुनानै माने गायो आरो जेनेबा ओमफ्राय आरो बेखौ उनावहाय फुनानै गायफिनबावो जेनेबा खेबनै जायो बिनि गायनाया
अ आस्सा माने खेबसे गायाखांनायनि उनाव आरो फुनानै गाय फिनो अ आतसा बिदिबा मा जायो माने
बेजों बिदिबा माने माइ गसायाबो मोजां जायो ओमफ्राय फिथाइया बांसिन थायो आरो बिदिबा
अ आतसा जोंनिथिं माने बांद्राय गायनाय नुवा
औ दाथ' माने बांसिन खेबसेल'सो नाडरेक्ट फोबाय ओमफ्राय फुनानै गायखाबाय नङा बिदिसो
ओं ओं बिदिसो नुयो आरो जोंनि गामिफोरावबो
गोदो बिदि बांसिन गायोमोन आरो
अ अ आतसा
गायो गायनाया साफा सानै
औ औ
औ आरो माइनि अनगायै जेरै मैगं फोनायफ्रावबो गोदोनि दिनावथ' मैगं फोननायफ्राव बिदिनो मोसौजों हालेवनानैनो बिदिनो फोखायोमोन नङा होमबा जेरै गोबोरखि हासारखौनो बाहायखायोमोन औ न'आव जानो थाखाय गोदो गोबां आबाद मावोमोन जेरै थ' लाइ लाफा मैगं बिदिनो सबाय बिदिखौ गायोमोन आरो नाथाय दानि गोदान मुगायाव नायोबाथ' माने गोबां सोलायबाय नङा होमबा
औ औ
जेनबा मेननलि मगजों बबो नख जेनेबाोौ जायगायाव दा बसिन ट्रेकटरानो फैखाबाय।
औ औ
बिनिफ्राय आरो दा माने गोदान टेक्न'लजि जेनेबा माइखौबो सोरबा सोरबा माने मानसिजों गायबावला आखाइजों गायनाय नुबावलासो
औ औ नंगौ।
मिसिनजों गायग्रा जाबाय
औ
औ ओमफ्राय आरो दाथ' माने मा होनो बांसिनफ्रानो जेनेबा हासार रासायनारि हासार बाहायसै जेनेबा बाजाराव बायना मोननाय औ ओमफ्राय आरो बिदिनो मा होनबावगोन जेनेबा मैगं मैला गायनायफ्रावबो गोबां सोलायबाय आरो जेनेबा औ देरै बारि बागानफ्राव माने माल्टिक्रपिं जेनबा गोदोथ' बिदि माल्टिक्रपिं खालामनो रोङामोन नङा होनबाना। औ दाना माने बयबो माने मोजाङै साननानै जेनेब्ला जेनेबा एसेल' हायावनो माने गोबां बुरजा आबाद मावनो हानाय जाबाय आरो
औ औ
जेरै बिगासे हायावनो बेयावनो गय थायो बेयावनो मैगं थायो।
औ
औ बिदि जाबाय आरो बिदिनो गोदान मुगायावथ' दा ओरैबायदि इनकाम खालामनाय जाबाय जेरैहाय दा गोदान मुगानि आबाद तरमुस आबाद। ओमफ्राय बे बानलु सिब्र' बेखौबा मा होनो नोंथां मोनथिंजाय
अ जोंनिथिं मा होनोमोनथाय बानलु सिब्रवा ना बे गिदिर गिदिर बानलुवा ना? बानलु खेबजां होनो जोंनिया
औ ओमफ्राय आरो बिदिनो जेरै कक'वा चक्लेटनि बागान
औ औ।
औ ओमफ्राय बिदिनो मुदुफुल थालिर माने गोबां गोदान मुगानि आबादजों माने साबसिननिफ्राय हामसिन आबाद मावनायखौ नुनो मोनसै आरो।
औ औ नंगौ।
जेरै माने गोदान मुगायाव जेनेबा साबसिननिफ्राय हामसिन होनबा जेरैहाय रिबिरि इरिगेसन खालामो दानिया।
औ।
जेनेबा फांसे बिफाङावनो माने दैलिक जेनेबा दै सारबाय थानो हानाय केपासिटि जेनेबा फांसे बिफाङाव पाइप मोनसे दै गनाय औ बिदि खालामो ओमफ्राय आरो बेनि गेजेरजों बै प्लासटिक बनाय नुदोंना नुवाखै नोंथांङा बे जेनेबा आबाद मावनायाव जेरै गोलाव गोलाव प्लास्टिक बनाय।
औ औ नुदों नुदों खिन्थु आं मिथिया आरो ना मानि थाखाय बयो बेखौ।
औ बेखौ माने मालसिं होनो आरो।
औ आतसा
बिनि सिङावहाय फार्स्टआव गोबोरखि हासार बा रासायनिक हासारखौ होबाय बिनि उनावह प्लास्टिकखौ बनानै हाजों एसे एसे खोब्बाय जेनेबा हाया प्लास्टिकआ बिरखारै बायदि।
औ।
बिनि उनाव ओमफ्राय सिङाव आरो पाइपखौबो होखानाय जायो जेनेबा बिफाङाव दै होनो हानाय बायदि। माने बे प्लास्टिक होनायनि एदभान्टेजा मोननै आरो जेनेबा। बेवहाय जेनेबा बे नों जा आबाद मावदों बिनि गुदियाव जेनेबा हाग्राया रज'नो हाला फार्स्ट मोनसे बे।
औ।
बेनिफ्राय आरो जेनेबा बै नों जेनेबा हा गोबोरखि हासारफोर होनाया माने गोजानाव खारसारला आरो जेनेबा बे जायगायावनो थाबाय थासिगोन आरो।
औ औ।
बिदि होनाय जायो आरो दा बेबायदिनो गोदान मुगाजों आबाद मावनाय जायो। आरोबाव जेरै औ। जेरै गय बागान बानायनाय नङा होमबा गोबाङानो दाना गोबां बुरजा बुरजा गय बागान बानायो।
औ औ।
गय बागानावहाय दा मा होनो बै ब्लेक पेपार ना मा होनो मस्ला बिफां
औ औ नंगौ।
बिब्दि बानायो बिनिफ्राय आरो सोरबा सोरबा दा माने। गोबां ट्रेन्डिंआव फैगासिनो दा जेरै कक'व चक्लेट होननाय बिदिबो गोबां मावबाय आरो गय बागान सिङावहाय।
औ औ औ।
हाफोरा माने लस जाला आरो जेनेबा नोंथाङा गय बागाननि सावनो डाबल इनकाम खालामनो हानाय जाबाय आरो।
औ औ औ नंगौ ग ओमफ्राय जेनेबा जोङो आगोलनि आबाद मावनाय। बा दानि आबाद मावनायनि गेजेराव गोबां फाराग नुनो मोनोना जेनेबा आगोल जेरै जों ओ आबाद मावनाया बांसिन माने मोसौजों हाल लवनानै नांगोलफोरजों हालेवनानैसो बांसिन आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन ओमफ्राय। जों दानिखौ नायोब्लाथ'- दानिया जोंना बेखौ ट्रेक्टर जों गोबां माने। गोबां रोखोमनि ट्रेक्टर ओंखारबाय आरो गिदिर फिसा माने बेफोरजोंसो माने। माबानायखौ जेनेबा हालेवनायखौ नुनो मोनो आरो ओमफफ्राय जायनि जाहोनाव जोङो खायसे खायसे। उम जोंनि बेनि जाउनाव जेनेबा जोंनि बारहावायाबो हामा जादों बा जोंनि हाफोराबो हामा जालांदों ओ ओ मा होनखो बे पेट्रल जेनेबा पेट्रल ना डिजेल होयो बि आं मिथिया बांद्रायखौ बेखौ जेनेबा ट्रेक्टराव मा होयो थाय बेफोरनि बिनिफ्राय ओंखारनाय धुङाफोराबो अ डिजेल बे ओ बिनिफ्राय ओंखारनाय धुङाफोराबो जेनेबा जोंनि बारहावाखौ गाज्रि खालामदों लोगोसेनो जेनेबा बेयाव ओ दुब्लि बारियाव थानाय जेनेबा एम्फौ एनला खायसे एम्फौ एनलाफोराथ' ओ बेफोरखौ खौ माने बुथारो आरोना ट्रेक्टर एवनायाव खायसे एम्फौ - एनला फोरा जेनेबा जोंनि आबादाव मोजांबो खालामो नालाय बेफोर एम्फौ एनलाफोरा खायसे बेफोर खौ माने बुथारो आरो नाफोरा थै- थैजोबो आरो ना बांसिनानो इदि ओ हालेवनायाव एनिफ्राय जोङो आरो नुनो मोनो दानि आबाद मावनायाव ओम रासायनिक हासार बाहायनाय बा खायसे माने आ- आ- आ आथिखालाव जेनेबा मा मा हासार बायो आंथ' बांद्राय मिथिया खिन्थु माने खोनानो मोनो आरोना बायदिसिना हासार बाहायनायनि जाहोनाव माने जोंनि हाफोरा माने गाज्रि जालांनो हमदों आरो माने जों दा ओ नर्मेलि जुदि आगोलनि बायदि आबाद खालामनो नागिरोब्ला माने ओ जानाय नङा आरोना मुलि मुलि बायदिसिना होनानैसो जोङो आबादखौ खालाम गोन अब्लासो माने जागोन आरो आबादा खिन्थु आगोल जोंथ' जेरै माबा गोबोरखिनिफ्राय बानायनाय बा मानिफ्रायबा बानायनाय बिदि जोङो न'आवनो मोननाय बा अर्गेनिक हासार नो जोङो आबादखौ मावनो हायोमोन खिन्थु दानिया बिदि मावनो हाला आरोना ओ जुदि बिदि मावोब्ला ब्लाबो माने जोङो फिथाइ मोननो हाया आरो एनिफ्राय ओं ओ इनिफ्राय जोङो दा बिनि अनगायैबो ओम नोंथाङा बुंबो खाबाय जेनेबा माइ गायनायनि माइ गायनायावनो माने गोबां रोखोमनि सोलायनाय फैबाय जोंनिया दा उम आगोल जेरै ओ जमा जमा सावरि बादालि जालायोमोन दाथ' माने फैसा होनानैसो बायनानै लाबोनांगौ जोङो ओ गायनाय हाजिरा गायनाय बा आथिखालावथ' माने बेफोरबो गोमालांनो हमबाय जेनेबा ओ हाजिरा गायनायफ्राबो लासै लासै माने मोनसे समाव गोमालांसिगोन होननानै जों बुंनो हायो आरो दा जेरै ओम ट्रेक्टरनिफ्राय ओ माबानिफ्राय मा होनगोन इखौ हाल एवनायनिफ्राय ट्रेक्टर फैबाय ट्रेक्टरनिफ्राय दा आरो मा फैबावगोन मिथिया आरो दा माइ गायनायनियाबो मेचिन ओंखारबाय बा हानायनिबो मेचिन ओंखारबाय ओ बिदिनो नानायनिबो मेचिन दङ नानायाथ' आगोल जेनेबा नानायाबो माबाजों मोसौ आरो ओ मोसौजों माने मारा नायोमोन खिन्थु दा माने मेचिनजों नाग्रा जाबाय माने बिदिनो गोबां रोखोमनि ओ मेसिनफोर ओंखारबाय आरो जेराव जोङो आबाद मावनायाव माने मानसिखौनो नांलायायला होननो हायो आरोना दानि दिनाव ओरैबायदि सोलायनाय फैबाय माने अ औ ओनिफ्राय बिदिनो ओ मुलि मुलिफोराबोथ' मुलि सारग्राबोथ' माने खायसे मेसििनफोर ओंखारबायबा नोंथाङा बुंनाय बायदि दहाय ओ पाइपजों दै होनाय बिदि सिस्टेमाबो ओंखारबाय ओ माने गावनि गाव गावनो अटमेटिक जेनेबा सुइसफोरखौ थुना हाबानो माने ओ दैफोरा हारसिं हारसिंनो ओ होजानाय बेफोरदि सिस्टेमा माने जाबाय आरोना जोंनियाव ओ आगोलथ' जेनेबा इदि गैयामोन ओमफ्राय बेफोरनि अनगायैबो आरो नोंथाङा माबाफोर बुंनो बुंबावनो सानदों नामा?
औ जेनेबा नोंथाङा माखासे बुंलांबाय जेरै गोबां सोलायनाय बेफोरनि गेजेराव माने दानि दिनावहाय जेनेबा माइ हानायफ्रावबो जेनेबा आजिखालि माने मेचिनजों हानायखौ नुनो मोनसै आरो गोबां मेचिन ओंखारबाय जेरै माने मेसिनजोंनो जेनेबा माराबो होबाव नांला आजिखालिथ' जेनेबा होनब्ला मेसिनजोंनो मारा होनाय नुयो। औ आरो बिदिनो जेरै मुलि सारनायावबो। आजिखालि माने द्रन सिस्टेम बिदिबो ओंखारबाय आरो जेनेबा माने मानसिया जेनेबा हाबलाय नांला। जेनेबा मानसि हाबनो हायै जायगाफ्रावबो माने आजिखालि मेसिनजों माने मुलिखौ सारहैनो हायो।
औ औ।
बेफोरबायदि सोलायनायफोरखौ माने आथिखालाव नुनो मोन्दों आरो।
औ औ नंगौ।
बिदिनो आरोबाव गोबां माखासे सोलायनायफोरखौ मोनबावो।
औ। ओमफ्राय बेफोरथ' खायसे जेनेबा नायनो थाङोब्ला जोङो जोंनि थाखाय इजि जानानै फैदो खिन्थु। माने खायसे जोंनि हाफोरखौ बा जोंनि बारहावाखौ जों गुबुंले खालामदों होननानै बुंनो हायो आरो दा बे मुलि सारनाय। मुलि सारनायफोरानो जेनेबा गोबां केमिकेलनि गोबां मुलि माने बायदि रोखोमनि मुलि। बाहायोना बेफोर बैफोरनि जाहोनाव माने जोंनि हाफोरा बिराद गाज्रि जालांनो हमदों आरो। ओमफ्राय आरो बे मा होननोनायदोंमोनथाइ। सरि बागाललांदों।
जेनेबा माने बे बेफोर मुलिफोर जेनेबा माने मानसिफ्राब जेनबा मानसिनि देहाफ्राबो खहा जाया। जालाोङैखौबो मिथिनो मोनो आरो जेरै औ।
जेरैहाय माखासे मुलिफोर जेरै बे हासारफोरानो माने गोबां बिबांनि नांगौनि बारा होनायखौ नुनो मोनो आजिखालि लि